औ औ
औ नथांखोन आरोना
औ खोनादों नथां
दा नोंथाङा फ्रि दंबा
औ दङ
औ दा नोंथांनो नोंथांजों आङो बर हारिनि बैसागुनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां दा आं एसे बुंनि नोंथांनि बैसागोनि सायाव।
औ औ दे बुं।
बर' हारिनि जों बैसागु होनोब्ला जोङो बैसागुखौ जोङो बर' हारिया स्नि सान गुबैयै स्नि सान फालिनाय जायो गिबि सानखालि जोङो मोसौनि बैसाग मोसौनि मोसौ सान मोसौ सानखालि जोङो मोसौखौ फुङावनो उथिनानै जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय जोङो गलिनिफ्राय बख'नानै दिन्दालखौ बेखौ जोङो दैमा नङाब्ला हाखर बेफोराव जोङो मोजाङै थुख थुखैना लायो बेनि उनाव जों मो मोसौखौ जोङो थुखैखांनायनि उनाव जोङो लाव फान्थाव बायदिसिना ओ जों थाराय बेसोरखौ जोङो थुखैखांनायनि उनाव जों बेसोरखौ बुयो बुनानै जोङो बिसोर बिसोरखौ जोङो मोनसे मन्त्र मन्त्र रायो जेरै बर हारियाव लाव स फान्थावसा बेफोरबायदि बस बोसोरै बोसोरै देरबाय था बेबायदि जोङो बुंनानै बिसोरखौ जोङो दुब्लिफोर फोथाराव हगारना होयो बेनि उनाव जोङो लाव फान्थावजों बानायनाय माला आहा मालाफोरखौ जोङो गलि नङाब्ला जोङो बाथौ बाथौ जोङो आलायना दोननायखौ जों नुनो मोनो बेनि बेनि नैथि सानखालि जोंनिया मानसिनि मानसिनि सान मानसिनि सानखालि जोङो गेदेरा उन्दैखौ बोर सास्रियो आरो उन्दैफोरा गेदेरनिफ्राय बोर फोर लानायखौ जोंङो नुनो मोनो नोंथां। बेनि आहा बोर लाखांनायनि उनाव जोङो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो रंजानाय रंजानायाव रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो गामि गामि गामि खाम जथा सेरजा बायदिसिना लांनानै जोङो गामियाव गामिनि न'खर न'खर नखर जोङो मोसाहैयो उम। जि एसे हरो जोङो न'खर न'खराव मोसानानै बेखौ जोङो मागि मागिनानै जोङो बेखौ लानाय जायो बेनि बेनि ए दथि सानाव ला दथि सानाव लागै जों बेबायदिनो मोसानाय मोसानायखौ जोङो रंजानाय मोसानाय न'खर न'खर बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो बेनि गेजेरावबो आं बैसागो बोथोराव गोदान बोसोर बोथोर नालाय बैसागो बोथोरा आलासि आलासि फाय आलासि फैनायखौ जोङो नुनो मोनो गोजान गोजाननिफ्राय जोङो गोजान टाउन सहराव थानायफोरा जों गामि ओनसोलाव आलासि जानो फैनायखौ जोङो नुनो मोनो बेयावनो जोङो आलासि आलासि जानो फैब्ला जोङो बेयाव जोङो बर' हारिनि गुबै नोंगुबै खाजा जेरै अमा अमा बायदिसिनाखौ जोङो संनानै ज बर' हारियाथ' दा जौ जौखौ सावो नालाय बेखौ जोङो जौ सावनायखौबो जोङो नुनो मोनो बेनि बेनि अनगायैबो जोङो बर' हारियाव बायदिसिना रोखोमनि मैगं मैगं थाइगं बायदिसिना संनायखौबो बैसागु बोथोराव जोङो आलासि फैनायखौ जोङो बरायनानै जोङो जाहो हरनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथाङा जेरै फोरमायखाबाय औ औ हागोन नोंथां। औ हागोन नोंथां नोंथाङा जोंथ' गासै मिथिखायोदि बैसागु गुवा मा आरो बैसागुवा जों बर' हनि थाखाय जोबोर मा बायसा गोनां जाबो गोनां थेवबो आं नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनानै सानदों आरोना जेरै बैसागु एबा बैसाग गिया जोंना गासै ओरैनो मोननै मोसौ बैसागो आरो ओ मानसि बैसागो मोसौ बैसागोआ जोंना ओ सैथो दाननि जोबथि जोबथा दिनखालि बेनिफ्राय जागायो आरो। ना जोबथा दिनाव हो जों बै मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो बे मोसौ बैसागोआव जोङो ओ मोसौफोरखौ जोङो थुखैनाय जायो आरो ना दैमा एबा बिलो ए बा फुख्रिफोराव जों मोसौखौ थुखैयो आरोना बे मोसौ थुखैनायाव जोङो गोबां मोसौनि मा-मा मोसौनो जों माला गानहोयो। जेरै बे मोसौनि मालायाव जेरै फान्थाव पानिलाव कान्जलि बेेरि बेफोरबायदि गोबां ओरैनो थाराय बेसोर बायसा गोबां ओ गानहोनाय जायो आरोना बेनि उनाव ओ बे थानाय आरो माबानाय- थानायनि ओ मालाफोरखौ जोङो सो गोबां न'खराव नुयोदि न'-न' न' आलायनाबो दोननाय नुयो आरोना।
तानांगौ।
बे आरो बे मोखौ थुखोनाव जों मोनसे मन्त्र होनो- बे मथ्रनो जाहैबाय ओ लाव जा फान्थाव जा ओ जोंहानि मोसौ ओ बोसोरै बोसो र बारायबाय था बिफोरबायसा- खुगा मेथाइ दं आरोना जोंना बर' हारियाव ओ लोगोसेनो मानसि- ओ मानसिनि बैसागोआ जोंनि बैसाग दाननि सेथि दिननि- फ्राय जागायो आरोना बे सेथि दिनाव जोङो ओ गोबां जों-न' न'बो खायफा गोबां सुबुङा न'-न' एबा- ओ गामिनि थानसालिफोराव पुजा होनायखौ नुयो आरोना बे गामिनि थानसालि होनायाव जों ओ गेदेरफोरखौ मान होयो उन्दै सौ अननाय होयो। ओ बे थानसालियाव जों पुजा खालामो ओ बे नि उनाव बैसागो दानानि नैथि दिननिफ्राय जोङो ओ मोसानायखौ जाग
नंगौ नों
बे मोसानायाव जों ङोगासैबो जेरै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गाथाय गासैबो जों ज'यै ओंखा- खारनानै रंजायो आरोना ओ रंजायो बे रंजानाय रंजायो गासा गाजा गोमजायै रंजायो आरो बे- ओ मानसि बैसागोआव जोङो- ओ गिबि स्नि सान फालिनाय जायो आरोना बे स्नि सानाव जोङो ओ औ बे स्नि सानखौ मोसाखांनायनि उनाव जोङो गासैबो जि जा- गामि-गामि जा ओ मोसानानै जा मोननाय रां एबा ओ माइरंफोरखौ मो फाननानै एबा माबानानै जोङो मोनसे ज'मा जालायनाय मोनसे मा-माबा खालामो आरोना जमा जाहाथे ओ जाय मो- नानै ओ खस्थ' खालामनाय मानसै गो ओ मानसिफोर गोबां सुबुंफोरखौ जमा हो- लिंलायनानै जोमसे जानाय जायो आरोना लोगोसेनो बे बैसागोआव ओ जोङो गोबां गोबां न'खरफोराव जों आलासि जानो थांनाय नुयो आरो दा जेरै गोदान गोदान आलासिफोर फैनाय नुयो माबानायफोर नुयो आरो बैसागोनि जेरै मोसौ थुखैखालि जोङो सेजौ से दा ओ जानाय लोंनायखौ बुथुमनाय जायो आरो जेरै थालिर फस्ला ओ मानिमुनि दिंखिया थाराय गोबां गोबां आरोना बायदि बायदि रोखोमनि ओ मैगं फोरखौ जों बुथुमना जायो आरोना लोगोसेनो बैसागो बुङोबाथ' जोंना ओरैनो बैसागोआ आसामाव ओरैनो जों फालि मुते मोनथाम दोंङो जेरै बैसाग बैसागि एबा बैसागु ओ बेनि उनाव दोङो काति काति गासा इनि उनाव आरो दङ मागो दमासि ओ बैसागुआ जाहैबाय रंजानायनि ओ बैसागो बैसागुआ जाबाय रंजानायनि ओ इनिफ्राय इनि उनाव काति गासाया जाबाय जानाय ओ माबानायनि ओ
मा होनो बेखौ औ औ औ आबादनि आरो आरोबो
मागो मागो दमासिया जानायनि
औ जों बे काति गासाखौ काति काति बैसागु खौ जोङो काति दाननि सेथि दिननिफ्राय फालिनाय जायो आरो बेयाव जोङो ओ मायनाव बुरिखौ खौ बरायनो थाखाय जों दुब्लि फोथाराव ओ जेरै ओ खाला लगायहैनाय जायो आरो बेयाव ओं खाला लाना थांनानै जोंङो ओजों ओ माबानानै दुब्लि फोथाराव खालार बहायनानै जों मायनावगुरिखौ ओजों दुब्लिफो फोथार निफ्राय लिंना लाबोनानै बरायना लाबोनानै जोंङो जोंनि बे इसुं न'आव एव जों मा एबा बाख्रि माबाफोराव दोनफैनाय जायो आरोना लिंना लाबो नानै ओ लोगोसे मागो दमासि जिखौथ' जों गासैबो मिथिखागौ बेयाव जानाय लोंनायनि ओ ओम माबा होननानै बे मागो दमासिनि सेथि एबा भुगदान निजोब थि सानाव जोंङो ओ गिबि मागो दमासिनि माबायानो जाहैबाय भेरागुर साव नाइ एबा जम ज'लोगोनांना लोगोफोर फोरजों लोगोनांनानै खाना जानाय माबा आरि खालामनाय आरो ना
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओ लोगोसेनो बे बा फि थाउनु बानायनाया जोंना गिबियानो मना बाग मासिनि गिबि माबा बेनो जाबाय ओ फिथाउनो बानायनाय आरो भेलागुर सावनाय आरोना बे फिथाइाव जोंङो मागो दमासियाव गोबां रोखोमनि फि फिथा बानायो जेरै लारु ओ थाव सिथाव ओ एन्थाब लावदुम फिथा बेफोर सा गोबां बानायो आरोना औ
आरो नै जों बुंनो थांङोबा बैसागो बैसागोआव जोंङो गोबां ओ गामि गुला गामिफोराव जोंङो गोबां नुनो मोनोदि फांसन बानायनाय बा ओ रोजाबनाय मोसानाय नि माबा बानायनाय आरो ना रोजाबनाय मुसुरनाय मुसुरनाय गेलेनाय माबानायफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो आरोना नोंथांङा दा जोंनो ओ मा होनो मागो दमासिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन
मागो दमासि होनबाथ' जोंनि बर' बर' हारियाव जोंङो गिबि सानखालि जोंङो भेलागुर भेलागुरबो जोंङो जयै-जयै लोगो नांनानै। जोंङो नारा नंङाब्ला जिगाबजों लुनानै। जोंङो गिबि उम। मागोनि गिबि-गिबि गिबिसिन। सान गिबि सानखालि जोंङो बेखौ फुंङावनो-फुंङावनो उ उथिनानै दुगैस्रांनानै बेयाव जोंङो थुलुंसियाव थु ओ गिलास। गिलास नंङाब्ला जोंङो उम ओ उम-उम। बैयाव उम। दै लानानै दै लानाय जों बेखौ सोरगिदिं गिदिंनानै जोंङो बेखौ गोसो गोथारै। बे भेलागुराव सारनानै जों बेखौ। अर-अर सायो बेनि नैथि सानखालि जोंङो। नैथि सानखलि माने बेनि फुं। बेनि फुंंङाव जोंङो न'खर-न'खर फिथा-फिथा सौरायाइ बायदिसि ना सावनायखौ जों नुनो मोनो बेनि बेनि-बेनि अनगायैबो जोंङो। उम बेलासे बेलासे फिथा सावखांनायनि बेलासे जोंङो। न'खर-न'खर जोंङो ओं अम बेदर नंङाब्ला नाजों जोंङो। न'खर-न'खर खाना-खाना नंङाब ब्ला जानायखौ खाना जानायखौ जोंङो। उम आं नुनो मोनो। बेयाव जोंङो न'खर-न'खर जोंङो उम। अमा बेदर आरो ना बायदिसिना जोङो लाबोनानै। जे न'खरावनो जोङो उ उहुम संनानै जोङो जानायखौ।
औ-औ नोंथां।
ओमफ्राय जोङो बेनि बेनि ओइ। ओ जोबथा सानखालि जोङो मागो-मागोआव। जोङो जोबथा सानखालि आलासिफोर फैयो नालाय बेफोर आलासिफोरा।
उम न' न'आवनो उम। मोजाङै रायज्लायनानै जोङो बिसोरखौ। उम थांफिन होनाय जायो आरो।
दे होमबा नोंथां ना। समाबो थोबाय दे नोंथां थासै।